नोंथाङा मा खबर?
खबराथ' दासानदि मोजाङानो, नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो औ।
नोंथांजों मोनसे दा सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा
औ औ औ फ्रि।
औ आङो फालांगिनि बागै मोनसे एसे खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ औ दे।
औ। दा जोङो फालांगि बुङोब्ला जेन'बा जोंनि जिउनि थांनानै थानाय समावहाय रां आरजिनो थाखाय फालांगिया मोनसे बहुत हेफाजाब होनाय
गाहाइ मोनसे जाहोन, जाहोन माने मा बुंनांगौ जेनेब्ला औ बिदिनो।
फालाांगि खालामनानै जों जेन'बा रां आरजिनो हाबाय ओ औ जिउ खुंनो हाबाय। दा नोंथाङा फालांगि खालामनोब्ला माबे माबे जायगायाव बा माबे माबे जेनेबा बुस्थुफोरावहाय फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोनखौ नुहुरो?
आजिखालिथ' फालांगि सब बुस्थुआवनो मानि फालांगि खालामनो हायो जोङो।
औ।
जेनेब्ला ओरैनो गाहायनिफ्राय नायोब्ला मैगंनिफ्राय लाना नै, ना, मैगं, ना बेफोर जाबाय। आरो माखासे गोजौ थाखोनिबो दङ जेनेब्ला। गोजौ थाखोनि बुङोब्ला बे लहा लहाफोर
औ
आरो गाव गावनि मोनसे गला जेनेबा गिदिर गिदिर गला
औ
बेफोरना
औ गला बानायनानै जेनेबा न'आवनो थानानै न'नि माबायावबो लांगोनायावबो बानाय नो हाबाय।
औ बेफोरबो मोनसे। आरो आजिखालि जोबनो थाङा माने गाव रोङोब्ला आरोना। फालांगिखौ रोङोब्ला नाथाय लों रोङाब्ला बेयाव गोबां खहाबो दङ दे।
औ दा खहाखौहाय माबायदिखौ नुहुरो नोंथाङा फालांगियाव?
जेनेबा खहा बुङोब्ला जों गावनि गावनि साइडनिफ्राय गोबां रां जेनेबा इनभेस्ट खालामबाय
औ
दा माखासे खेथ्रआव जोङो जेनेब्ला उम मुलाम्फा मोनाबो जानो हागौ। अबेबा अबेबा बुस्थुआ बोथोर लायि बोथोरबो जायोना।
औ औ
बोथोर लायै बोथोर जायोब्ला जेनेबा जोंना अबे बा दैज्लां बोथोरनि फालांगिखौ अबेबा मेसें बोथोराव मावनानै जेनेबा खहा जाबाय। मेसें बोथोराव मावबाय अब्ला खहा जागोन बेफोरबायदि आरो। जेनेबा मुलाम्फा बुङोब्ला नानि फालांगिखौ दैज्लां बोथोराव खालामोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो नंगौना नङा?
नंगौ औ जेनेबा दै्लां बोथोराव औ।
ओमफ्राय आजिखालिथ' गोबाङावनो फालांगि खालामनो हायो। आरोबाव मा मा दंबावो? नोंथांनि साइडनिफ्राय नोंथाङा मा सानो जेनेब्ला?
आङो सानो जे दा जोंनि बर' आइजोफोराहाय फालांगियाव गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो आङो जेनेबा मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथायाइ फाननाय बिदिनो बांसिन जोङो जेब्ला लामाफोरनियाव हान्था मेला हान्थिनायफोराव हान्थियोबा जोङो लामाफोराव बावहाय मोनसे सा थाफोर माबानानै था दोननानै फिथाइ सामथायाइफोर फाननाय जेन'बा
औ कमला
बेेल आंगुर बेफोरखौहाय जोङो सिगां गोदोनि समावहाय जोङो बर' आइजोफोरखौहाय बहुद खम नुयोमोन बेफोरबायदियाव
औ फालांगियाव ना?
दा जोंहा फालांगियावहाय जोंनि बर' आइजोफोराबो बहुत ओ गोबां दावगाबोदों।औ जौगानो हाबोबाय दा बेफोरो जोंनि ओ जिउनि थांनानै थानायावहाय बहुद गोबां मोजां मुलाम्फा आरो बियो जेन'बा आइजोफोरखौबो थुलुंगा खालामनो हाबाय।
औ औ आरो आजिखालिथ' जेनेब्ला
अनलाइननि गेजेरजोंबो जों फालांगि खालामनो हायो। हायो नंगौना नङा औ औ जेनेबा नै माखासे ससियेल मिडिया एप दं जेरै इन्सटाग्राम
औ।
मेइनलि इन्स्टाग्रामखौ बुंगोन आं बे खेथ्रआव जेनेब्ला गावबा गावनि मोनसे द'खान बानायनो हायो आरो इन्सटाग्रामावनो नों जिराया लासे खालि ससियेल मिडियाखौ खौल नोङो सालायबाय थानानै नोङो जेनेब्ला नों मानि सायाव गस्लाबो नों फाननो हायो।
औ।
फोर सिख्लाफोरनि थाखाय आजि आजिखालिथ' सिख्लाफोरा बहुत बेफोरबायाददि बुस्थु बायोना जानाय गाननाय जोमनाय औ खेरा सना माला बेफोरबादि बेफोरबादि जोङो गाव इन्सटाग्रामावनो जेनेबा गाव गावनि मोनसे पेेज खुलिनानै गला बानायनो हायो
औ जेनबा नोङो बाहेरायाव थांनानै द'खान गलाफोर कुलिनांला न'आव थानानैनो नोङो माबानो हाबाय फानहरनो हाबाय। औ बेयाव गाननाय जोमनाय निफ्राय लानानै फिथाइ सामथाय जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो बट खालामनो हायोना जेरै जेनेब्ला ओजोङो आसारफोर बानायो बा अमा आसार बा दाउ आसार बेफोरबादिखौहाय बानायनानै
औ आसारफोरनिबो बहुद मोजां फालांगि सलियो
औ फिथाइ सामथायाइनिबो बहुत आसार बानायनो हाबाय। दाथ' जेनेबा सिजोन बाय सिजोन जोङो बोथोर लानानै माबाखौहाय फिथाइ सामथायाइफोरखौहाय औ औ खान्थालनि
आरो जेनेब्लामा मा दङ मेरला बुस्थु दङ। बेम्बुसुट औवा मेवाइ
औ औव आ मायनि
औ आरो जोंनि नर्थ इस्टार्नफ्राथ जेनेब्ला बेम्बु सुट बिराद औवा मेवाइ बिराद गोथाव मोनो।
औ औ।
औ
दा औवा मेवाइफोरखौहाय बोरै बोरै बानायो बेफोरखौहाय बे मुसुद बानायनायखौ जों जेन'बा जोंनि बर' सुबुं फोर बांसिनानो मिथिया आं सानो आरो जों जेनबा जेरै जों कक्राझार दिडस्ट्रिक्फोरनिफ्राय थायोना जेनेबा जों कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि आं गोबांफोरखौनो नुनो मोनदों जेनबा बेम्बुसुटनि खोथा रायखाङोबा बिसोरो एसे आन्दायो आरो जेनबा मानि थाखाय दा बेम बुसु फोरखौहाय माबोरै बानायो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औवा मेवाइखौ औवा मेवाइनि आसार औवा मेवाइनि आसारथ' जेनेबा आसारथ' बानाय बानायनायाथ' बिदिनो जा जेनेब्ला आसारखौ दे आं आसारखौ बाथ होथ'नसै बे खोथायाव। फेसेवनानै जे दोनो बुहुत गोथाव जायो दे बे फेसेवनानै दोननाया। जेनेबा नोङो औवाखौ दानबाय औवा मेवाय खौ राननानै मोजाङै सुनानै फिसा फिसा हा फिसा फिसा हादो आरो हानानै मोनसे दिंगिनि दिंग्रिनि बयामाव सोनानै दोनदो ओमफ्राय सोनानै दोनानै एसे रानहांनाय बादि जायोब्ला नोङो दै होदो, रानहांनाय बादि जायाब्लाबो मानि नोङो सानथामसो थानानै दै होदो आरो। दै होब्लानो होमबा गावनो हारसिंनो सेवलाङो बे बुस्थ
औ।
ओमफ्राय सिवलांसै नालाय, बेनो जाबाय पारमेनटेट बेम्बु सुट जाबाय आरो।
औ बे सेवनायनि रसफोरा ओंखारबाय आरो बिना माबायावहाय औ गोथाव जाहोबाय बेनो।
नों गोबाव दोननानै जानो हाबाय जेनेबा दाउफोरजों अमाफोरजोंथ' बिराद गोथाव जायो। अमाजों जानो हाबाय नोङो ।
औ
औ। दा बेफोरनि नोङो फालांगि खालामनो हायो जेनेबा बेम्बु सुट आसारफोरनि औ। बहुद खेथ्रआवनो फालांगि खालामनो हायो जोङो । बहुद माने दस्रा दस्रा लामा दं आरो फालांगि खालामनो थाखाय। औ। आजिखालि रोङोब्ला
औ फाल औ औ ओमफ्राय फालांगि खालाम खामनाया जाहैबाय ओ सुबुंफोरनि थाखाय बहुद मोजां माबा जाहैबाय आरो जेन'बा बे फालांगि खालामनायावहाय जेबो नोंनि फरायनायनि बागै फोरबो जेब बो माबाना लानांला सोंला नालाय गोसोबादि गावनि माबाजोंनो टेलेन्टजोंनो नोङो रां आरजिनो हाबाय फालांगि खालामनायावहाय ।
ओमफ्राय दख'ना आजिखालिथ' बर'फोरनि गेजेराव दख'नानि फालांगि बहुद सोलिदों।
औ
औ। अनलाइन हरो अफलाइन मोनो नोङो फिजिकेल स्टर थायो।
औ
औ
जेनेब्ला दख'नायावबो बिराद आरजिनो हायो रां दख'ना फाननानै उम बेबो मोनसे गाहाय फालांगिनि जाहोन जेनेबा बर'फोरनि जेनेबा जि दानानैबो मोनसे फालांगि
औ। आइजोफोरनि थाखाय बहुद मोजां ना जाबायना बे फालांगिया? औ
औ
ओ हौवाफोरनि थाखायबोथ' गामसा जोम‌ जेन'बा गामसा फालिफोर आरो आजिखालिथ' गस्लाफोरबो बानायो। अब जेन'बा ट्रेडिसनेेली गस्ला बेफोरखौहाय औ
ओमफ्राय आरो मायाव मायाव फालांगि खालामनो हायो जेनब्ला?
फालांगिया जोङो जेन'बा गामि एरियाफोराव थायोबा जोङो बोरमा, दाउ, हांसो बेफोरबादिनिबो खालामनो हाबाय। औ औ अमा फिनानै औ।
जेनेब्ला औ अमायावबो बहुद माने मुलाम्फा दङ ।
औ
नाथाय बेमार जाजोबोब्ला बेनि मोनसे
औ बेमार जाबा खहा जाबाय बेनो दा बेफोरनि थाखाय एसे सांग्रां
सांग्रां जानांगौ दाउफोरावबो फालांगिया
औ
दाउफोरखौथ' जेनेबा खनसेनो बुरजा बुरजा लायोब्ला मालाबा टाइमाव बेमार जाजोबनानै थैलांजोबो दाउफ्राबो
औ
मोनसे जाबाथ' जेनेबा गासिबो जाजोबो ना
नंगौ नंगौ।
खहा जानोसैलाय मोनसे औ बेनो